हेलौ औ खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों।
औ औ आं नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सावरायनो सानदों ओ जोङो मा मा मावनानै जोङो गावनि आथिङाव गसंथानो हायो जों बे आयदानि सायाव सावरायनो सानदों खोनादोंना?
औ नोंथां खोनादों
औ दे नोंथाङा बेनि सोमोन्दै फंनैसो बुंग्रोलाय
औ ओ ओ नोंथांनि सोंथिया जोबोर मोजां ओ दानि जुगावथ' जों सोलोंथाइ लाबानो जेनेबा ओ साख्रि मावगोन बिदिबो नङा आ गसिबो सा ख्रि मोनजोबगोन बिदिबो नङा नङा
औ नंगौ नोंथां
जों मायबा मोनसे स्किल जोङो गाव सोलोंनानै लानांगोन जे बे स्किलजों जोङो ओ गावनि जिउखौ जों मोजाङै दालांनो हानाय बायदि आरो जेनेवा सोलोंथाइ ला बानोदि जेनेबा साख्रि मोनगोन बिदिबो नङा नङा होमबा जेनेबा सोलोंथाइखौ जोंनो नांगौ मानो होनबा जोङो ओ जों माबा खा मोनसे रोंनोब्ला जों स्किल लानोबाबो जों स्किल नांगौ मानो होनबा जो ङो सोलोंथाइ मोनबासो बे स्किलखौ जोंङो मोजांङै आरोबाव आपग्रेड खालामनो हागोन
नंगौ
जेनेबा ओ जों माबायदि राहाजों जोंनि ओ जोंनि जिउखौ जों मोजांङै दालांनो हागोन नोंनि सोंथिया बिदिमोन नोंथां?
औ - औ नंगौ
औ जेनेबा ओ जों हमना ला आंङो जोंनि ओ जा समाज बा जोंनि गामिफोराव नुनाय बायदि ओ जोंङो अमा फिनाय बा जोंनि ना फिसिनाय बिदिनो दाउ फिसिनाय बेनि सायाव आंङो बुंनो सानदों।
औ नोंथां खोनाफैयाखै हेलौ हेलौ नोंथां आवाज खोनाफैयाखै